हेलौ औ खोना-खोनाबायना नोंथाङा।
औ औ जों अब्ला दिनै फोरबोनि सायाव सावरायनोसै नोंथां।
औ जागोन दे।
औ फोरबो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ बर'आ मोनबा फोरबो दङ' जों बेखौ जोङो दिनै मोजाङै मिथिगौ। जाय बाथो बाथौआरि सिबियारि बिथांमोना दिनै मोनबा फोरबोखौ गाहाय फोरबो हिसाबै फालियो आरो। बेनि गेजेरजो जेरावनो जोंहा बैसागो फोरबोआ जोंनि गिबि फोरबो नैथि फोर फोरबोआ जाबाय काति फोरबो दायो फैबाय था ओ फैबाय माने सरि आवसि फोरबो आवसि सुवा होनना बुङो जेखौ। ओ आवसि सुवा फोरबो आरो थामथि फोरबोआ जोंबा काति फोरबो आरो नैथि फोरबोआ थाम ब्रैथि फोरबोआ जाबाय जोंहा आघोन फोरबो आरो जोबथा फोरबोआ जाबाय मागो फोरबो नङा होमब्ला अब्ला जों दिनै गिबि फोरबो बैसागोनि सायाव सुंदयै आं फोरमायनोसै नोंथांनो।
औ दे
गो जोंनि बर'नि एंगारनो हायै फोरबो बेयो गोदो गोदायनि आजै-आजौफोरनिफ्रायनो सोलिबोनाय बियो बर' जेब्लासिम बर' जाथिया बे ओ जोंनि बे जायगायाव जोनोम जादों अब्ला निफ्रायनो बर'फोरा बैसागोखौ जोंनि गिबि फोरबो बा मिथिंगाजों लोब्बा थानाय फोरबो हिसाबै जों फालिबोनायखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो नुबोदों आरो। जों आरो आबै आबौमोननि फ्रायबो खोनानानै जोङो दिनै मिथिबोदों बेजों बरआ बेखौ आबादजों लोब्बा दोङो बैसागो फोरबोआ। बैसागो फोरबोखौ जोङो आसिन ओ दाननि जोबथा अक्टखालि जोङो ओ मोसा मोसौफोरखौ जोङो ओ थुखैयो मोसौखौ जोङो रं फोनो। आरो दैमा दैसायाव लांनानै जोङो मोसौखौ थुखियो आरो। बिनि आरो अ मोनाबिलि समाव जोङो मोसौख खौ लाना फैनानै जोङो गलियाव खानानै जोङो मोसौखौ फुजा खालामो। आरो जोङो बिनि उनाव जोङो गोखा गोखै स बिदनि सायाव जेनै नोङो मिथिंगायाव मोननाय बिलाइफोरखो खानानै जोङो। बिदि खानानै जोङो फाजि खालामो सोरबा बेदरजों सोरबा निरामिस। बांसिनानो बैसागोआव बेयो बेदरजों जानायखौ नुनो मोनो आरो सोरबा अमाजों सोरबा दाउजों बिदि दा जानाय खौजों नुनो मोनो गोखा गोखैया माने बेयो जोंनि जानाय आदार आरो गोखा गोखैया बावैसो सिगां नैरोजा नैजि बा मायथाइयाव बेबो जि आइ टिक मोननाय। बरनि खायद जे बैस खौ जोङो एक टारिख खालि जोङो ओ दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै बाथौ सानसालियाव थांनानै आरज गाबो आरो गेदेरा उन्दैखौ बोर सानस्रियो आरो उन्दैया गेदेरखौ ओम खुलुमो बोर लायो। बिथांमोनखौ जोङो मोन्दिरावद थांनानै खुलुमो। आरो नै सेथि सानखालि जोङो बाथौ आरज लायो बेनिफ्राय नैथि साननि उनाव जोङो मागियो गामि गामि नखर नखर बिबायो।से बियो स्नि दानसिम जोङो मागिनानै रंजायो आरो बे गामियाव अब्ला नोंथांमोननि साइडआवहाय बोरैहाय बैसागोखौ ओ खुङो सुंथाबै बिबुंथि होनो हागोन नामा नोंथाङा?
नोंथांनि बुंनायावथ आंबो गनायथि होयो ओ जोंनि थिंजाय गिबियावहाय ओ सैथ्र दाननि से खालाराव ओ सैथ्र दाननि जोबथि खालाराव मोसौ बैसागुखौ फालिनायज जायोज जेराव नाखि गिबियावनो ओ मोसौनो लाव फान्थाव बिबारनि माला बेफोरबायदि सु नानै गानहोनाय जायो बिनि उनाव हाय ओ सैथ्र दाननि जोबथि खालारावनो मोसौ बैसागु खालिनो ओ न न खाथ खाथ्रि बिबार रायदों माने रायदों बिजौ ओ लोखना बिबार। बेफोरखौ ओ खाथुमनानै न'नि गेटनि दरखं एबा दरखं मोखाङाव खाथेनानै होयो थानसालिफ्राव खानानै होयो ओ बेनिफ्राय ओ मोसौखौ थुखैनो लांनानैहाय ओ बेयावहाय मोसौनाव गाब फुनो गाब फुनखां खांनायनि उनाव बेखौ थुखैयो थुखैनायनि उनाव गोदान फागाजों एबा दुरुंजों खानानै दोनो।
औ नंगौ नोंथां।
बेनि उना उनावहाय ओ जोंनि गामिनि रायजो राजाफ्रा जयै खौसे जानानै मोनसे ओ जायगायाव एबा मेल जाग्रायाव खौसे जानानैहाय बेयावहाय ओ दल एबा खाम सिफुं जथा मा मा दामजु एबा आइजें आइलाफोर दं।
औ।
रंजालि बैसागुआव दामनो थाखाय लानो थाखाय बैफोरखौ साफा एबा फुखारस्रांनानै दोनो सुजानाय मुवा बेसादफोरखौ सुनानै दोनो बेनि उनाव अखानायैहाय गोखा गोखै जायो ओइदिनखालिनो गोखा गोखैबो जायो। ओ रायजोआवनो जायो बेखौ न' न‌' जानायनि अनगायै रायजोआवनो मोनसे मेल जाग्रा जायगायाव जनानै मेल खालामनानै जानाय जायो बेनि उनाव सेथि खालार खालि ओ गामिनि थानसालियाव थांनानै बेयावहाय दामग्रा देग्रा आइजें आयलाफोरखौ इसोरनाव आरज गाबनानैहाय फुजा होयो। बिनि उनाव ओ बयबो गावजों गाव जेनबा उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ सनमान लाबाय एबा खुलुमबाय सिबिबाय बेनि उनाव गेदेरफोरा उन्दैफोरनो बोर सारस्रिबाय बेबायदि हाबा हुखाया सोलिखांनायनि उनाव ओ जयैनो सेंग्राया सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरिया बोराय बुरि गथ गथाया गावबा गावनि हान लायै लायै न' न' थांनानै आरोबाव बोर सारस्रिहैयो बा बोर लाहोयो बेफोरबायदिनो रंजा बाजा खालामो आरो
नंगौ नोंथांमोननियाबो थारैनो बेयो जोंनि साइडजोंबो एखे गोरोबनाय। आरो जोंनिया बैसो बैसागो रंजानायजों लोगोसे जोंनिया गामि ओनसोलाव खेला दुला गेलेनाय बादायलायनाय उन्दै फंबाय बिनानावमोननि गेलेनाय बादायलायनाय आरो खन्थाइ आवरायनाय। बेखौ जों दिनैसिम जोंनि ओनसोलाव होबोनाय खौ आं नुनो मोन्दों। आरो बिनिफ्राय जोङो हारिमु आयदाखौ लानानै जोङो बादायलायनाय लायो। जेनेबा बैसागो जरा मोसानायनाय। बैसागो जावजा मोसानानै जोङो जायफोरा मोजां मोसागिरि बिथांमोननो बा फार्स्ट सेकेड थार्ड ओरो खेला दुला गेलेनाय बा बादायलायनायावबो ओ क्लास ओ वान टु फुरा टुवेल्भसिम आरो बेखौ होनाय जायो आरो जायफ्रा थांनाय बावैसो सिगां मेट्रिक आरो हायार सेकेणडारि रजादाव जायफोरा मोजां रिजाल्ट खालामनो हादों बिथांमोनखौबो बरायनाय जायो। बिदि हाबाफारि लायो आरो बेयो जोंनि धोरोमजों बो लोगोसे उन्दै उन्दै गथ फोरखौबो माने जौस्रांङाव लाबोनानै जुदि गथ'फोरखौ साहस खालामनो होनो हायोब्ला जों उन्दै निफ्रायनो बेयो जोंनि थाखाय गथ'फ्रा फिउसाराव बिसोरबो साफा साफा माने स्टेज पारफरमेन्स खालामनायाव बिथांमोना जौस्राङाव गाखोनो गिनाय नङा। गुबुन मानसिफोरजों रायज्लायनो गिनाय नङा। बेफोर हलसु बिदा साहस ओ जाहोनाय खामाखो निखौ जोङो दिनैसिम जोंनि गामि ओनसोलाव मावबोबाय थायो आरो। नोंथांमोननि साइदआव बिदि माने फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बिदि गेलेनाय बादायलायनाय मुसुरनाय जेरै नोंथाङा दै बुंलां ओ खाम, जिफुं, जथा दामनानै जेखौ जोङो खाम, जिफुं फुं जथाया सेर जाया जोंहा बे बियो बर'नि जि आइटेक मोननाय जायखौ नैरोजा नैजिबा मायथाइयाव भारत गभमेन्टआ बेखौ जिआइ टेक हिसाबै जोङो सोनानै होलांबाय जायखौ जु जुग्राफिकेल इन्डेक्स माने बे ओनसोलाव थानाय बर फोरा खाम खौदि दामो सिफुं खोदि दामो सेरजा खौदि दामो जथा खोदि दामो बेयो मोनसे मोनसे जोंनि बर' जाति नि थाखाय बियो मोनसे सिक रिटि जि आइ टेक होनाय माने बेखौ रावबो गुबुन माहारिनि गुबुन जाथि मानसिफोरा बेखौ सेख नानै लानो हाला। बियो जोंनि जग्राफिकेलाव दख कल खालामनानै थाबाय। बुहुमनि मानसिफोरानो मि थिगोन बर'फोरा खाम दामो सिफुं दामो सेरजा थामोन होननानै मुलुगनि मानसिफोरानो मिथिगोन जोंहा बे गौरब दोङो दिनै एजे बर'फिसा ट्राइबेल हिसाबै जोंबोदि जोंनि दामनाय आगजुखौबो बेसे लेभेलसिम लांनायाव जोंहा जोबोर जौगानाय दोङो आरो फार्मार गभमेन्टखौ जोङो बर हारि हिसाबै जोङो बाख्नायनांगौ बिथांमोना दि जोंखौ जोंनि फिसा हारिखौबोदि दिनै बिथांमोना नायसननानै दोनाखै अनसायदों बेखौ जोंबो भारत गभमेन्टनिखौ जोंङो अ माने गोजोननायखौ जों जासिहरो बिथांमोनाद जोंखौ अनसायदों नोंथाङा बेनि सायाव बुंनो हागोन नामा जे जेमबा जोङो बोरैहाय जोङो फोरबोखौ आरो बिनि सायाव मोजाङै खुङोब्ला जोङो फोरबोखौ जोङो ओ जोंनि जाथि हिसाबै जोङो आरो जौगाखांनाय मुलुग दरबाराव सिनायथि होनो हागोन नोंथाङा सुंद बिबुंथि होनो हागोन नामा? बोरै हाय जोङो आरो जौगानाय जोंनि फोरबोखौ फालिबावनो हागोन।
ओ नोंथांनि बुंनायफोरखौ आं गनायथि होयो। जे जोंनि दाम दा देग्रा आगजु जेरैहाय खाम सिफुं सेरजा बेफोरो मोनसे जि आइ टेक बुहुम खौराङारि मोनसे ओ सिनायथि मोनदों जेराव ओ जोङो बेफोरखौ गामि गामि एबा मोनसे पन्सायत एबा जिल्लायाव मोनसे ओरैबायदि माने हाबाफारि लानांगोन ओ जेरेब्लानोखि बयबो सुबुं फोरानो सोलाबनाय बायदि जाहैगोन जेरैहाय ओ बैसागु फोरबोफोरखौथ जों जोंनि गामियावहाय गावबा गाव गामि ओनसोलावहाय साननै एबा सानथामसिमखौ रंजाखायो मोसौ बैसागुखौ ओ नागारनानैबा बो। उम बेनि उनावहाय जोङो मोनसे हाबाफारि ओनसोलाव एबा जिल्लायाव एबा गामियाव मोनसे जयैनो जुथुमनानै ओ गोलाव गिदिर एबा इन्टेलेक्सुयेल एबा मा बुंगोन बिदिखौ बोसोन गिदि एबा गिदिर गिदिर मा माखासे गियान गोनां ओ सुबुंफोरखौ लानानै सावरायनानै मोनसे जुथुमनि गेजेर गेजेरजों मोनसे अक्ट फोसावनानै बेखौ हाबाफारि लानांगोन जेरावहाय जोङो जोंनि दामग्रा देग्रा आगजुखौ ओ दामनायनि मोनसे बादायलायनाय एबा ओ मोसानाय जोंनि दोरोङारि मोसानाय एबा ट्रेदिसनेल मोसा नाय जेरैहाय बागुरुम्बा दाउ सिदेलाय बेफोरबायदि मोसानायखौ लानायजों लोगोसे जोंनि देमसि मो सानाय आरो गोबां मोसा सानाय दङ। बेफोरखौ लाफानानै ओ माने गावजों गाव बादायलायनाय खालामनांगोन। जायखौहाय जोंनि ओ गुबुन हादरनि एबा गुबुन जायगानि ओ माखासे बोसोन गोनां एबा गिदिर गोलाव सुबुंफोरखौ लेंहरनांगोन आलासि महरै आरो माखासे बोसोन लानांगोन आरो। बिदि खालामोबा आङो साबसिन साबसिन जौगानायखौ नुहुरो आरो।
नोंगौ नोंथां बुंनायखौबो आं गनायथि होयो नोंथां बुंनायाबो खाबजाथाव मानोना जोंबो बेखौ जौस्रां लेभेलाव लांनांगोन जोंबो बैसागो फोरबो खुंनायखौ आथिखालावथ द्रि ट्रिक आनसलिक आरो सेन्ट्रेलावबो जोंनि दुलाराय बर फरायसा आफाद साहित्य सभाफोराबो गासैबो ज ज जाजायै खुंबोनायखौ जों दिनैसिम नुनो मोनदों आरो बे जोंनि जोबोर इयुन जोलैखौ थुलुंगा होनायजों लोगोसे बेयो जोंनि बावगारनो हायै फोरबो बेखायनो जों बे बोसोराव बोरायानो जा बुरैयानो जा गासैबो रंजायो रावबो उन्दै गेदेर रावखौबो मोनसा मोनसि सानलाया जासे जोङो ज ज जाजाय गामियाव रंजायो ओनसोलाव रंजायो। आरो जोंनि जिल्ला फोराव रंजायो। बे जोंनि थाखाय जोबोर मोजां। अब्ला नोंथां जोंनि बे बुंनांगौ हाबायाबो ओ बुंनांगौ बिबुंथियाबो एसे आवनो दोनथनोसै नामा समाबो लावबाय
औ जागोन दे नोंथां
गोजोननाय थाबाय नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।